औ खोनादों औ खोनादों।
खोनायाखै?
खोनादों।
अ बबेयाव दं दालाय?
लामायाव बेरायलाबायदों नै ए लामायाव बेरायलाबायदों लामायाव बेरायलाबायदों।
बेखोनो होनदो आं बार जादों आं औ खोनादों।
बार जादों बेरायलाबायदों थान्दा थान्दा। देलाय देलाय होनलायबावदो आरो। दे माबा माबि रायलाय सारा आं बारा सोंनो रोङा नों सोंलाबाय। उम
मोसानो रोङो। रोङो मोसानो रोङो।
मोसा
बारा नेटदानो खै खोनाया खोनाया जाथारदों हा? खोनायाखै?
ओखौ रोंगौ होनदांं नों
मोसा रोङो
बेखायथ' होनदां नों बर'नि हारिमु औ
आरो ओ बागुरुम्बा रोङो दाउस्रि देलाय रों ङो सालायानो गिदिं स्लाबलाया दाउस्रि देलाय आमफ्राय इदिनो बारा ओंखारनायबो जाया नालाय इसे ओमफाय इदिनो एसे एसे रोंजोबो रोंनायालाय।
औ देमसि मोसानाय जोंहा बैसागो फैयोबा देमसि मोसाथारनांगौ ना।
ओ ओइ देमसिखौ एक्सपार्ट हाखायो उम उम
ओरैनो बर'नि हारिमुनि दानाय लुनायखौलाय मा माखौ रोंगौ नोंलाय? मा माखौ दानाय लुनो रोङो नोंलाय?
आंथ' फ्राय रोङोआनो बिदिनो बांद्राय गिदिर गिदिर आगरखौ रोङा फिसा फिसौ आगरफोरखौ रोङो आं दानो। रोंनायालाय औ आर'नायखौबो दाफेरखांबाय आं दानायालाय
गामसा दख'ना बेखौथ' रोंखायो नङा होमबा ओरैनो बर'नि बर'नि आइजो नालाय नोङो दा बर' आइजो हिसाबै नों दा बर'नि मा मा आगरखौ मिथियो नोंलाय?
आगरखौ माखासे मोनथियो मिथिनायालाय बिदिनो खांखिलर आगर बुदां बलर ना खाजुरि जोरेमा आगर ओमफ्राय बिदिनो फाहार मोनथियो मिथिया एसे बुरजायैनो मोनथियो आरो आगरखौ खोनायाखै नामा? गैया खोनायाखै?
उम
माथो खोनाला आंनावलाय खोनायाखै? मा जाखोथाय नेटानो नाङा ओमफ्राय माबा खोनालानो सिरि थाबाय खोनायाबाबो दाननोनाङा दे खोनायाबाबो दाननाङा होन्दों नेदानो नाङा खोमा उम खोनादोंं? खोनायाखै गुमै? है एकदम लामायाव बार नेटानो नाङा न'आवथ' न'आव नांखाया खोनादों दा?
थावारा खोनाफैयानो एखनबा सिरि थालायो। दे दाथ' दैलां बोथ थोर माइ गायनाय आबाद मावनाय सम ओमफ्राय माइ गाथ माइ गायाखै नोंसालाय?
माइखौथ' जोहा गायनाया गाया। गाय ओहो गायनायानो जायाखै माइखौ। बिदिनो सिगांफोर गायोमोन सिगांफोर गायोमोन आमफाय दा रावबो बांद्राय गामिनिफ्राबो गायला इदिनो बान्दोनि दैमा दैबो गैया अखा दैजोंसो गायो। ओमफाय इदि इदिनो मैदेरबो फैयो नालाय बेखायनो साफा सानैल' गायनायखाय गायला।
उम खोथिया फुनोथ' रोंखायो?
खोथिया फुनो माइ गायनो रोङो सिगांहाय
ओ माइखौलाय माइखौलाय मा मा आदबै गायनो रोङो माइयाबोथ' मोननै मोनथाम आदबजों गायोना दानिया।
ओ लाइन बोनानै गायो
लाइन बोना गानायखौ मा होनो लेवसिया?
ने नेवसिया मानि खोथियासो बियो नों खासिया निउ फिसाया माने खोथियासो ओ ओ बैजो दालाय फु खोथिया फुनानै गायफिननाया बि खौ खासिया होनो आरो ओमफ्राय बे ओरैनो खबसेनो खोथिया फोनानै माबानायखौ नेवसिया होनो। सिगांहाय उन्दै उन्दैयाव माइ गायबा रायजालायोमोन दाउग' लामा गालांबाय होननानै। दा रोंबाय आरो। खोना लानो नेदानो नाङा जारलाथार।
ओ ओ।
नि एकदम नेेदानो दिस्थाबथार नाङाहानो खोनाया खोनाया जाबाय थाबाय र' खोनायाखोय दिस्टाबथार नाङा नाङाथार खोनानो नागिरा
खोनानो नागिरा मा इसि दिस दिसथाबहाय आयौ जारलाहाय खोनादों दा नोङो नों खोनायो?
ओ ओ। ओरैनो